नोंथां?
औ खोनाबाय ना?
औ औ खोनादों।
औ नोंथां ओ दे ओ नोंथां अब्ला जोंहा मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनो सानदों रायज्लायनो हागोन
औ नोंथां औ राय्लायनो हागोन नोंथां।
औ दा औ। दा बे टपिकआनो जाहैबाय ओ देहा फाहामसालि ओम देहा फाहामसालि औ। देहा फाहामसालि होनोबाथ' जोङो मोनथिखायो नोंथां ओ देहा फाहामसालि गैयाबाथ' जोङो थांनानै थानो हाया ओंखायनो जोङो
औ नोंथां।
नायनानै जोङो रायज्लायनांगौ जायो दा
फाहामसालि होनोब्ला बहुद गोनांथि आरो जोंनि थाखाय बे। ओंखायनो दा आं बेनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनि जोंनि जायगायाव देहा फाहामसालि जेनेबा ओ जोंनियाव क'क्राझाराव मानि मेडिकेल गंसे मेडिकेल कलेज गंसे दङ।
औ नोंथां।
मानि ओमफ्राय सिभिल हस्पिटाल दङ। ओ ओमफ्राय बिदिनो ओ बिदिनो एरिया बाय एरिया फिसा फिसा हस्पिटाल दङ आरोना। दा बे-बेफोर मानि आरो प्राइभेट हस्पिटाल दङ आरो डिस्ट्रिक वाइसआव मानि बेफोर माने हस्पिटाला जोंनि जायगायाव थोजासे नङा आरो दा देहा फाहामसालि गैयाबाथ' जों जों माने बिराद माने मानि माने प्रब्लेम जायो आरोना।
औ नोंथां।
दा देहा फाहामसालि देहा फाहामसालिनि थाखाय थोजासे रोखोम माने देहा फाहामनो थाखाय मानि राहाफोर गैया आरो जोंनि जायगायाव दा मिदि केल कलेजावबो क'क्राझारनियाव माने नांगौखिनि माने दिडपार्टमेन्ट गैयाखौ आङो मोनथियो आरो।
औ।
जोंनियाव माने ओ हार्ट हार्ट डिपार्टमेन्टनि माने हार्ट निउरल'जि बेफोरदि माने जेबो माबा गैया आरो ओमफ्राय इउर'लजिबो गैया दा जोङो बेफोरखौ माने जोङो गोजानाव थांनानै सिखित्सा लाहैनांगौ जायो माने दा जोंनि जोंनि जायगायाव गुवाहाटियावल' नुनो थाङो बेफोरखौ गुवाहाटियावबो थोजासे रोखोमनि गैया दा सरकारि हस्पिटाल होनोबा जोङो हार्टनिखौ हार्टनि खौ मोननो थांगोन आरो माबायाव गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव ओमफ्राय बाखिखिनि माने बांसिनानो प्राइभेट प्राइभेटबाबो मोजां रोखोम गैया आरो जोंनि जायगायाव। गुवाहाटियावबो दा बेफोर बहुद जोंनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय बिराद प्रब्लेम आरोना जेंनायाव गोग्लैनानै दङ बेफोर।
उम।
देहा फाहामसालि देहा फाहामसालि होनोबा जोंनियाव मानिे बांसिन आइजोफोरनि डेलिभारिखौ जोङो माने बांसिन बेयाव फाहामनायखौ नुनो मोनो आरो क'क्राझाराव माने सिभिल हस्पिटाल आरो मेडिकेल कलेज ओमफ्राय बाखिखिनि माने गिदिर गिदिर मेजर प्रब्लेम जेनेबा हार्ट ओमफ्राय निउर' 'लजि इउर'ल'जि बेफोरखौ जोङो मोननो थाङा आरोना नोंथांमोननि जायगायाव माबा देहा फाहामसालिनि बारै माबाफोर मिथिहोनो लुबैदों नामा नोंथाङा
औ बेबायदि नोंथाङा आं न'खौ फोनाय बायदिनो एफाब लाखिनानै सुबिदा साबोगोन आं बेबायदि डक्टरफोर थानाय जोंबो फाहामसालि दासिमबो नुनो मोनाखै बायदिसिनाजों देहायाव नेगिदिं बेमार जायोब्ला फोरबायदि जायोब्ला जों गोजान जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जों गुवाहाटिसिम हान्थिनांगौआ जोंनि थाखाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। औ बेबायदिनो जों गथ' जोनोम जानाय बेलायावबो जों नुनो मोनो जोंनि खायसे ओनसोलनि बे बायदि फिसा फिसा डिसपेेनसारि बे हस्पिटालफोरावहाय
औ नोंथां
जायनि थाखाय जों गोबां आइजोनि बेबायदि जिउ गोमानायखौ जों जोनोम जानायाव नुनो
औ औ नोंथां
बेजों लोगोसेनो बबेबा बायदि समावहाय जों जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोबां रोखोमनि माने गोबां बिभागनि डाक्टर गैयिनि जों रं ट्रिटमेन्ट बा गोरोन्थि फाहामथाय लानानै जों जिउ खोमानांनायखौ नुनो मोनबोदों
औ नोंथां दा औ दा देहा फाहामसालियाव लांनो थाखायबो जोंना एम्बुलेन्सा थोजासे नङा आरो नोंथां आं बेखौ सानो आरोना दा अवान जिर' ओइटखौ लेंंहरबाबो दा बेमारियासो लोमजानानै थैग्रलायगोन आरोना नोंथाङा आं बेखौ सानो आरो दा लेंंहरबा बहुद प्रब्लेम आरोना जोंनि जायगायाव दा बेजों लोगोसे बेजों लोगोसेनो बिराद रं ट्रिटमेन्ट नोंथाङा बुंदों जे रं ट्रिटमेन्टआ बिराद जायो आरो जोंनि जायगायाव दा बे बेखौनो आङो बुंनो सानो। दा माने जोंनि जायगायाव माने गोबां रोखोम नांगौ आरोना देहा फाहामसालि मोजां मोजां रोखोमनि दा नुनो थाङा बेखौनो दा माने माने जोंनि गोरिब सुबुंफोरा माने जों गोजानाव लांनो माने थाखा फैसा सौहैया जाहैयो आरोना
औ,
दा माखासे माने, नांगौखिनि मेजत प्रब्लेमफोरखौबो जोङो जेनबा प्राइभेटफ्राव माने लांनोबो थाखा सहैया आरो आयुषमान कार्डआबो सोलिला आरोना दा नोंथां। बेफोर माने प्राइभेट हस्पिटालफ्राव औ आं बेखौनो सानो आरो। दा जों गोरिबनि थाखाय बिराद अलखदाव आरोना जों। माने बेफोरबादि माने माबा आं बेखौ सानो द-दा नोंथांमोननि जायगायाव आ एबेलेबेल नामा बेफोरबादि माबाया हस्पिटालफ्रा देहा
औ, ओ नोंथां, ओ नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथिं बो ओ बेबायदि ओ गोबां खम बिबांनि हस्पिटालखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनबोगासिनो दं ओ जेराव गंसे सरकारि हस्पितालावनो ओ जों गोबां ओ जि-था गामिफोर बा जिबााथा गामि बेबायदि सुबुंखौ जों थुबुर जानाय मोनो। ओ बे बिथिंखौ नायोब्ला ओ जोंनि ओनसोलाव ओ-ओ हस्पिटाल मोजां हस्पिटाल खुलिनायनिबो गोनांथि दं होननानै आं सानो।
आंबो बेखौनो सानो।
हस्पिटाल खुलिनाय लोगो लोगोनो ओ जों मोजां डक्टर एपइनमेन्ट साबजानाय होननानै सानो ओ जों हस्पिटाल मोनोब्लाबो ओन्सोलफोरावहाय ओ सासे सानैनि बांद्राय जों। ओ डाक्टरखौ नुनो मोना।
औ,
जाय डाक्टरफोरा माने जोंनि गामि ओनसोलाव जेसेबांखिनि गामिनि सुबुंफोरा ओ डाक्टरखौ फोथायनानैनो डाक्टरनि खाथियाव गावनि देहाखौ देखायनो फैयो। ओ बिथांमोना नांगौबादि ओ दा साननायखौ मोना होन्नानै आं सानो आरो
औ आरो, बेफोर प्रब्लेमनि थाखायनो बेफोर जेंनानि थाखायनो जोंनि जोंनि जायगानि खख्राजारनि सुबुंफोरा माने ओ जायफोर एसे थाखा गोनां फैसा गोनांफोरा एसे बेफोर ओ माने गोजानाव ओ माने माने लानानै थाङो आरो खेबसेनो माने सोरबा आरो माने चेन्नाइयाव लाङो सोरबा माने सिलिगुरियाव लाङो सोरबा दिल्ललियाव लाङो सोरबा गुहाटथियाव लाङो आरो ना बेफोरबादि सुबिदा गैयिनि थाखायनो। दा सोर साबेसेया बेबादि लांनो हानो नोंथां, ! ओंखायनो आङो बेखौनो सानो आरोना जोंनि जायगायावबो मोजां मोजां माने सुबिदा गोनां मोजां मोजां डिपार्टमेन्ट गोनां माने बेफोरखौ जोंनि मिडिकेल कलेजावबो बेफोरनो हार्टनि माने ओ आरो निउरल'जिनि आरो इउरलजिनि बेखौ लाबोयोबा मोजां मोनगोन आरो आं आरो औ औ बेफो लो बेफोरजों लोगोसे देहा फाहामसालिजों लोगोसे जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो आरो जोंनि माने ओ जोंनि एरियानि माने जायगानि गामियारि मानसिफ्राबो माने जायफोर माने इयउटफोरा माने बेफोरबायादि द ओ देहा फाहामसा फाहामसालियाव माने डक्टर जानो थाखाय माने बेखौ सुबिदा लानांगौ आरो मोजाङै मो मोजां सोलोंथाइ लानानै बेफोरो माने मोजाङै उथ्रिनानै माने बेफोरखौ जोंनि जायगायाव जोंनि समाजाव माने फोसाबनो माने मोजां मोजां हस्पिटाल लाबोनो थाखाय साननांगौ आरो दा
औ थारैनो नोंथां बुंनाय सोदोबथिफ्रा जोंनि लाइमोनफोराबो बे खामानियाव माने गानहांगौ ओंखारबाय गोबां बर' लाइमोनफोर बेबायदिनो जों नेट एजाम होनानै डक्टर फरायनायखौ जों नुनो मोनसै एमबिबिएस डिग्रि लानायखौ जों नु नुनो मोनो अब्लाबो माने बेखिनिखौ थोजासे होननानै जों साननो हाया मानोब्ला जोंनि जि लाइमोनफोर बा जोंनि जि बर' मानसिफोर बा सुबुंफोर बिसोर नि जि डाक्टर जानाय बे डाक्टर जानाया आसि बिजौआव सानग्रासो होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा आरो
औ दा नोंथांनि बुंनायफ्रा जोबोद मोजां जादों नोंथां आरो दा एसेयावनो समाबो गैला नोंथां आं बेनि थाखाय नोंथांनि बुंनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथा निसिमबो औ गोजोन्थों